अ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? अ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
अ ओरैनो दं नोंथाङालाय
अ आंबो ओरैनो दङ दायो ओ अब्लालाय नोंथाङा फ्रियानो ना?
औ औ
अ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायजागोन ना ओमबा?
औ औ सावरायजागोन नोंथां
अ अ बिदिब्ला जों डाइरेक्ट टपिकआव फैखानोसै नोंथां ओ टपिकआनो जाहैबाय माने बर'फ्रा जिब जुनार फिसिनानै माबायदि मुलाम्फा जाबोदों रांखान्थिनि बेलायाव आरो माबोरै जिब जुनारफोरखौ फिसिबोदों बेफोरनि बागै एसे जिखिनि हायो बेखिनिखौ सानैजों माने सावरायनो सानदोंमोन आरो जेनेबा ओ बर'फ्रा गोदोनिफ्राय दासिम आरो लोगोसे नोंसोरनि ओनसोलावहाय माबायदि फिसिबोदों आरो जोंनि ओनसोलजों गोरोबदोंना गोरोबाखै बेफोरनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
हेलौ नोंथा नोंथांनि माथोआ मोजाङै फैयाखै
अ जेनेबा बर'फ्रा जिब जुनारफोरखौहाय न'खरावहाय फिसिनानै माबायदि मुलाम्फा जाबोदों आरो लोगोसे माबायदियैहाय फिसिबोदों बेफोरनि बागै सुंद'यै सावरायनोसै नोंथां। खोनादों ओ नोंसोरनि नोंसोरनि ओनसोलावहाय माबोरैहाय ओ जेनेबा
हेलौ नोंथांनि माथो आरो मोजाङै फैफिनाखै।
अ एबारै खोनाबाय?
औ औ खोनादो दे बुंलाय।
नोंसोरनि ओनसोलावहाय माबोरैहाय फिसिबोदों जिब-जुनारखौहाय आरो बेसेबां माबायदि सोर मुलाम्फा जाबोदों बेफोरनि बागै माने सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ
औ नोंथाङा एसे जागायना होदों नामा जेनेबा बर'फ्रा जिब-जुनारखौहाय माबोरै फालिबोदों आरो मा मा फालिबोदों माबायदि मुलाम्फा जाबोदों बेफोरनि बागै दे नोंथाङा जागायदो।
ओ जोंनाथ' गुबैयै गोदो माने अमाखौ उम जेनेबा न'आव जानो थाखायल' फिनाय जायोमोन आथिखालाव माने ओ जेनेबा फालांगिनि थाखाय फिसिनाय जायो जेनेबा अमा माने दाउ बेनिफ्राय हांसो, बोरमा, मोसौ बेफोरखौ माने फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना माने ओ जोंनियाव माने जेनेबा फालांगिनि थाखाय ब्रयलारफोरखौबो जेनेबा फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ।
हेलौ औ औ बेनिफ्राय गोदोथ' जोंना जेनेबा ओ दाउखौबो जानो थाखायल' न'आव जानो था फारौ फिसियोमोन ना लकेल दाउफोरखौ आथिखालाव माने बे खौ ओ न'आव जानो थाखायल' फिसियालासेनो माने फाननो थाखायबो जेनेबा फालांगि खालामनो थाखायबो माने फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। उम दा हेलौ बेनिफ्राय नोंथाङा आरो मा सोंबावदोंमोन आंनाव?
ओ जेनेबा मा मा फिसिबोदों आरो माबोरै फिसिबोदों बेफोरनि बागै नोंसिनि ओनसोलावहाय जेनेबा ओ गावनि जिउखौ बा गावनि न'खरखौबो सुंथानानै लाखिनो हादों हाबोदोंना हायाखै? बेफोरनि बागै जिब-जुनार फि सिनानै जेनेबा दाउ, अमा, बोरमा मोसौ बेफोरबायदि फिसिनानैहाय
औ औ औ ओ जोंनाथ' गुबैयैनो जेनेबा बुंनो थाङोबा ओ अमाखौनो फिसियो आरोना बेनिफ्राय ब्रयलार दाउ खौ बेनिफ्राय लकेल दाउखौ बे मोनथामखौनो फिसियो फिसिनानै माने जोंना न'खौ माने सालायबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना मोजां बेफोरनि गेजेरजोंनो माने मोजाङै न'खरखौ सालायगासिनो दङ।
औ
जेनेबा
आरो लोगोसे ओ खोनादों जेनेबा आरो न'खरफ्राव जेनेबा ओरैनो माने फानजायै जेनेबा जिब-जुनारफोर फिसिबावनो फिसिबावा नोंथांमोननिसिम?
ओ हेलौ
जेनेबा बेफोरबायदिनो ओ मावजि, सैमा बेफोरबायदि फिसियोना फिसिया नोंथांमोननिखै?
औ मावजिखौथ' जोंना फिसियो बेनिफ्राय आरो सैमाखौबो फिसियो आरोना।
उम।
हेल'
खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा फियो जेनेबा?
ओ जोंनिखैबो नोंथाङा जेरैहाय फोरमायनानै जालांबाय बेबायदिनो जोंनिखै जों बर'फ्राथ' गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्ला ओ जानो थाखायल'सो फिसियोमोन जाहै जेनेबा दाउफोरखौ खौहायना ओमफ्राय अमाफोरखौबो जेनेबा बेफोरबायदिनो ओ बोरमाफोरखौबो न'आव जानो थाखायल'सो फिसियोमोन जाहैदों ओमफ्रायथ' दाथ' आथिखालाव गोबां बेफार फालांगिफोर खालामनो थाखाय थाखाय गावनि न'खरखौथानो गावखौ सासे राफोद फालांगि रि खालामनो थाखाय गोबां ओ बिगियानारि नोजोरजों माखासे मेडिसिनफोर बाहायनानै ओ बिदिनो भिटामिनफोर होनानै माखासे जिब जुनार फिसिनायखौ जों नुनो मोनबोदों जेरैहाय जोङो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन फिसियो होनबा जोंनि बेबो जेनेबा अमा ना बेफोरनो आरो अमाखौ जोंहा फिसियो बेबायदिनो ओ फार्म हिसाबै फिनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा बेबायदिनो सोरबा सोरब हाय न'खर न'खरबोथ' फिसिखायो जोंनिखयै सोरबा सोरबा खायसे खायसे ओ खायसेफोरा फिसिया आरो बिदिनो न'खरसे न'खरनै साख्रि गोनां नफ्राबो फिसिनायो फिसियो जोंनि गेजेर जायफ्रा साख्रि बाख्रिफोरबो आरो बेनिफ्रायहाय ओ सोरबा बेबायदिनो दसथा बिसथा गाहाम माने फार्म खालामो आरो अमानि दा बेबायदिनो गारिजों गारि आदार लाबोनानै बिसोरनो माखासे भिटामिनबो होफायो बेबायदिनो आरो लोगोसे हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
ओ ओमफायो ओ खोनादों नोंथां बेनिफ्रायहायो दाउफोरबो फियो बेबायदिनो दाउआ जाहैबाय ब्रयलार होनदोंना नोंथां ब्रयलारखौबो जोंहा बेबायदिनो गोबां फियो आरो जेनेबा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ ब्रयलारखौबो फिसियो बेनिफ्राय लकेल दाउफोरखौबो बेबायदिनो फार्म हिसाबै फियो बेबायदिनो लकेल दाउनिफ्रायहाय अख दाउखौल' फाननानै बेबहार फालांगि खालामा बेनिफ्राय दाउ बिदैबो बिदैखौबो दै होनानै गोबां बेबायदिनो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ औ
औ औ खोनादों नोंथां।
अ ओ बेनिफ्रायहायो दङ जोंहा बोरमा फिसिनाय बोरमाखौबो गोबां फिसिबोदों
औ
ओ बेबायदिनो बोरमा फिसिनाया जोंहा हायाव फिसिया बेबायदिनो बैसां लुनानै बोरमाखौ फिसिबोयो आरो
औ औ
बेबायदिनो बैसां सायाव दोनबाथाय माने बोरमाया एसे ओ माने जो जोम जोम जाखांसिनो आरो लोगोसे बांसिन देरो होननायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो। बेबायदिनो बेबायदिनो बोरमा गुमग्राफोरबो थाखायो आरो।
औ।
माखासे जों गामि जों ओनसोलावहाय बेबायदिनो फिसिग्राफ्रा। बेबायदिनो जमा जमा दुब्लियावहाय होलांसिगोन ओ बेबायदिनो सानावहाय माखासे बोरमा गुमग्राफोरा। ओ बोरमा गुमग्रा माखासे हाजिराफोर लाखायो। बेनिफ्रायहाय जै मोनानाय लोगो लोगो न'आव लाबोफिनो।
औ।
ओ बेबायदिनो गोबां बोरमा अमा दाउ फिसिनानैहाय जोंनिखैजाय गोबां न'खरखौनो माने गावखौनो गाव सासे माने मोजां पजिसनाव लाखिनानै दोननो हादों आरो गावसिनि न'खरखौ आरो गावखौहाय। जोंनि खैथ' बायदि सुबुंफोरबो गोबां दङ।
औ।
आरो लोगोसे जोंहा मोसौफोरबो फिसिनायखौ नुनो मोनो ओ खायसे खायसेफोरनाव दङ ओ इसिबां गैला जोंनिखै मोसौ हालुवाफोर। फिनायखौ बारा नुला। मानो होनना बुङोब्ला आबाद मावनायावल'सो बाहायोमोन नालाय मोसौ हालुवाफोरखौहाय। ओ बेबायदिनो लोगोसेनो आरो दङ जों हा मोसौ गाय मोसौ गायखौहाय गायखेरनि थाखाय फिसियो न'खर न'खर सोरनावबा मा नै माथाम गाहाम थायो आरो लोगोसे जारसि मोसौखौबो फिनायखौ गोबां नुनो मोनो।
औ।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
जारसि मोसौखौ फिसिनानैहाय गोबां माने गाइखेर बिसोरथ' गोबां लिटार लिटार गाइखेर होयोना नोंथां बेफोरखौ फाननानैहाय माने गावनि जिउखौहाय दैदेनलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
ओ बेबायदिनो खानसेयावनो गोबां लिटार लिटार गाइखेर होयो मोसौ जारसिया। गिदिर गिदिरथार जायो बे मोसौ जारसिया। खोनादोंना नोंथां? ओ बेबायदिनो गोबां माने जौगाबोबाय आरो बर'फोरा गोदो नाथाय ओ जेरैबायदि जिब जुनारखौ फिसिनानै जानो थाखाय एबा बबेबा हाबा खेराइफोरावल' बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन। मोन नाथाय आथिखालाव बेबायदिनि उल्था माने सोलायनायखौ फै सोलायनाय फैबाय आरो जेनेबा। ओ फाननानैबो न'खरखौ सुंथानो हानाय बेफोरबायदि माखासे साननायफ्रा बर'खौनो हाबबोबाय सोलोंथाइ जौगाबोनाय लोगो लोगो आरो दानि मुगायाथ' सोलायबोबाय नालाय नोङा होनबा नोंथां?
औ औ।
जों गोबां माने सोलायनायखौ मोननो हासै आरो जिब जुनार फि फिसिनानै मुलाम्फा मोननाया बेफोरनो आरो आरो बेजों लोगोसे गाव गावनि न'खरखौ सालायबोदों न'खरनि फिसा फिसौफोरखौ खायसेफोरा माने गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर माने सोलोंथाइ बेबायदिनो नांगौ जानाय मुवा फिसाफोरखौ बायनानै होनो हादों गोजौ सोलोंथाइ लाहोनो हादों आरो नोंथां
औ
नोंथाङा आरो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा बेफोरनि बागै एसे नों मिथिनाय जेनेबा माबाफोर मिथिबावो नामा?
नोंथाङा बुंनाय बादिथ' जोंना माने बेफोरबायदि माने फालांगि खालामा नों बुंनो थांबा नोंथाङा जे दानि बुंदों फार्म खालामो होननानै अमानि जोंना माने बेफोरबायदि गैयानोखा आरो बोरमा फिसिनायखौ बुंदोंमोन ना नोंथाङा माने जोंना बैसां लुनानै बोरमा फिसिनाय जायोना जोंना माने बेफोरबायदि माने फिसिनायानो जाया आरोना ओरैनो जेनेबा मा एफा मानैल' फिसियो आरो जोंनाव माने जोंनि बर'फोरा माने बांद्राय माने बोरमाफोरखौ फिसियो आरोना गुबुन हारिफोरासो माने जोंनि खा थि खाला थानाय माने गुबुन हारिफोरासो माने बेफोरखौ बांद्राय फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो गुबैयै जोंनाथ' माने अमाखौल' फिसियो अमाखौ फिसिबाबो माने जोंना बेफोरबायदि माने फार्म खालामनानै फिसिनायखौ नुनो मो नाय जाया आरोना ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंना माने बेफोराव माने एसेबां जौगायाखै आरोना
औ नोंथां
आ बे बिमा बे बेफोरनि अनगायै माने जुनार फिसिनायनि अनगायै जोंना जेनेबा बै ना फिसिनाय दंफांनि फालांगि खालामनाय बेफोरसो आरोना
नाफोरबो बुहुत फिसिनायखौ नुनो मोनो ना
औ औ बेनिफ्राय सोरबाबा अमा दाननाय बेफोर बेफोरसो दङ आरोना जोंना बा
बेफोरो सोलियो बेफोरो दं जेनेबा अमा बाय लांनानै दानहैनाय हाथाय बाजार टाउनफ्रावहाय बिदि दङ आरो गोबां
औ जायनि थाखाय माने आं माने ओरै सान्दों आरोना ओ माने जोंना एसेबां जौगायाखै ओरै सान्दों फालांगिनि बि थिङाव माने जुनार फिसिनायनि बिथिङाव
जेबो नङा नोंथां ओ जेनेबा खायसे ओनसोलफ्राव बेबायदिनो खायसे ओनसोलफ्राव बबेबा मोनसेया जौगानाय आरो खायसे माने बबेबा मोनसे ओनसोलाव खायसेया एसे गाहायाव बेफोरबायदिनो आरो नोंथां जायगा लायै जायगा दे बिदिब्ला नोंथां दायो जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंथांनिफ्राय माखासे मिथियै मोनै खोथा बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां
औ
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां गोजोन्थों औ दे